औ खोनादों नोंथां।
खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
मा खालामदों
आंथ' दायो दंथ'यो दे नोंथां ओरैनो जेबो गैखायानालाय नोंथांङालाय
औ आंबो ओरैनो दंङ। आंङो सानदोंमोन जोंङो आबादनि सायाव जेनेबा गोदोनिजों दानिजों मा फारागथि बा मा सोलायनाय नुजादों बिनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा होननानै
हायो नोंथां
औ होमबा नोंथांङानो एसे बुंग्रोदो खोमा मा मिनथियो बेखौ
दे आं जाखिनि दा दानि जुग आरो गोदोनि जुगजों आबादनि मावनायनि बेलायाव माबायदि सोलायखो आं एसे खिनि मिथिगौ आं बेखौ नोंथां नोंथांनि सिगांङाव फोरमायनानै होनोसै नोंथां दा जोंङो आबादनि बेलायाव जोंनि बिथिंङाव जों नायनो थांङोब्ला गोबां सोलायनाय बा जौगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां मानो होनना बुंङोब्ला जोंङो गोदोनि समाव जों आबाद जों मावनो थांङोमोनब्ला मावनो मावोमोनब्ला जोंङो हाल जों बा मोसौजों जोंङो एवनाय जायोमोन। नंङा होमबा नोंथां? हेलौ जोंङो एवोमोन दा जोंङो नै दा जोंङो दानि जुगावहाय जों रावखौबो गुबुन गासै जिखिनि जायगा ओनसोलफोराव दंङ जों रावखौबो दानिया हालजों अ एवनायखौ जोंङो जोबोद खम नुनो मोनबाय नंङा होमबा नोंथां? दा जोंङो नैबे जुगावहाय जोंङो आबाद मावनो थांङोब्ला जोंङो बांसिनानो गोबांङानो ट्रेक्टरखौ जोंङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा जोंङो दानि जुगावहाय जोंङो खम समनि गेजेराव नो जोंङो गोबां हा जों एवनो हानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ट्रेक्टर नि जोहै गोदोनि समावहाय जोंङो जुदि आबाद दुब्लि बा जों हालेवोमोनब्ला जोंङो मोसौजों हालेवोमोन नालाय जोंङो गोबां सम जोंङो लानो गोनां लायोमोन एवनाय समावहाय दा बिदिनो जुगाबो सोलायलांनाय लेखा सोलायलांबाय नालाय जोंनि आ दानि जुगावहाय जों गोबां बिगियानारि आरोंदाफोर जोंनिया ओंखारबाय बेनिखायनो जोंङो आरो दानि जुगजों गोबां फारागफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जोंङो बुंनो थांङोब्ला आबाद मावनायनि बेलायावबो गोदोनि समावहाय जोंङो आबाद जुदि मावोमोनब्ला जोंङो दैज्लां बोथोराव जों जुदि माइ आबाद जुदि जों मावोमोनब्ला बा जों मेसें बोथोराव जों मैगं थाइगं जों मावोमोनब्लाबो बे समावहाय जेबो केमिकेल बुस्थु जोंनि बे हासारखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो नोंथां जों दा बुंनो थाङोब्ला दानि बेलायावहाय दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि जों आबाद मावोब्लाबो जों गोबां रोखोमनि हासार रासायनारि हासारफोरखौ बा गोजौ थाखोनि जोलै हासार बा खम समनि गेजेरावनो जों बिफांखौ बा मैगं थाइगंखौ बा माइफोरखौ जों मोजां खालामनो हानायनि जों गोबां मानसिखौनो जोङो मा नुनो मोनो दा नोंथां हासारजों बाहायनाय नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला दिननिखौ आंनि बादिब्ला आङो हा साबसिन मोनोमोन मानो होनब्ला जेबो बुस्थुआनो हासार गैयामोन नालाय जोंनि देहाया जों हायाव जोङो गोबां जो गोजोनबो मोनोमोन आरो गोदोनि मानसिफोरनि सुबुंफोरनाव बेमार आजाराबो जोबोद खमखौ जों नुनो मोनो आरो आ बुंनो था थाङोब्ला दानि जुगावहाय जों गासैबो बुस्थुआनो जोंना मुलिजों बा हासारजों जों फेदेर जनाय नालाय जोंनि दानि जुगनि बा गामि ओनसोल गासैबो ओनसोलावनो जोङो गासै सुबुं माहारिफोरखौनो जोङो बेरामजों भुगिनांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां सोरबाबा खम बैसोनि समावनो मेगन नुयै सोरबाबा उदै सिङाव उन्दै गेदेर जेबो सिन गैयै अन्थाइ बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनदों आरो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय माबायदिहाय आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा फोर गोुदनि आर दानि
दा गोदोननि आरो दानि बुंनो थाङा नोंथाङाथ जोबोद मोजाङैनो खोन्थाबाय थ आंबो बिदिनो ओ बुंनो सानदों जि औ गोदोनि दिनाव जोंना मा हालेवनाया मोसौ बायदिसिना जों हा ओ मोन नङा होमबा औ दानि जुगाव जोंना सोलोंथाइया जौगानायनि थाखाय जोंना मा जाखो दायो ट्रेक्टरबा मि मिचिन फोर ओंखारबाय ओमफाय जोङो दा मा माइ गायनायखौबो जोङो मचनजों गायनो हाबावो नङा होमबा बेबादि बेबादिसो थम सहैबाय जोंनि माबाया आरोबाव जोङो ओ आबाद मावनाय होनोबा गोदोथ जोङो सानोमोन आबाद गो मावनाया जोंनि मा होनगोन थांनानै थानायनि थाखाय न' फोराुर माने थांनानै थानो थाखायल' मावोमोन आरो दानि जुगाव मा आबाद दा जोंनाव जोबोद थांनानै थानायजों लोगोसे जोंहा मा होनगोन ां खान्थियावबो जेनेबा बेफार फालांगियावबो जोंनो माने मदद खालामो जेरै जोङो ओ आबाद मावोब्ला जोङो दा जेरै आं मोनसे आबादखौनो हमनानै लाबाय जेनेबा नालेंखर नालेंखर बिगिर बेखौबो थ'जों बिराद रोखोमनि बुस्थु बानायनो हायो आरोबाव जोंना रबर दङ रबर बेखौ आ मिथियोना
औ औ
बे रबर बिफांखौबो माखासे मानसिफोरा गायो। बा जोंहाबो जोंहाबो आयं लाहा दङ थह बेजोंबो जोंहा मा जोबोद माने बेफोरखौ लबर बिफांफोरखौ जुदि बागान थायोबा ओ खालामना लानो हायो बा जुदि दानि जुग गाव आरोना बेखौ मा होनो इनडास्ट्रिफोराव अरनानै बेजोंबो रां खामायनाय बिदि जाबाय आरोना बेफोरनो आरोना माने गोदोनियाव मा सानोमोन थांनानै थानो थाखायल' सानो माने आबाद मावनाय जायोमोन मावनानै लायोमोन औ दानि जुगाव मा आबादा थांनानै थानायनि थाखायबो बा ओ मा होनगोन रां खामायनायावबो मोनसे जानानै थाबाय आरोना आरोबाव मैगंफोरफोरखो बुङोबा जोंहा दा
औ
जुदि मा होनगोन ओ जेनेबा ओ मैगं गायखानाय थायाबा जोंहा जोंहाथ' मैगंफोरा सं बोथोरावनो बेलेग-बेलेग मैगं दं नङा होमबा
औ दङ नोंथां
औ औ थ' जोंहा दा मैगंआ न'आवनो जुदि आजिखालिथ' नुनो मोनो बय-बयहानिबो न'आव फिसा एसे बारि बारि थाखायो मैगं गायनो थाखाय नङा होमबा न' न' औ जोंहा मैगं गायनाय थायाबा मा जायो दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन बे बेफोरखौ जोंहा सानबाय थानांगौ जायो बा बायहैनांगौ जायो गुबुनाव लायनो गोनां जायो नङा होमबा ओमफाय जोंहा दा मा जाबाय न'आवनो गायखानाय जायो नालाय न'आवनो थाखानाय जायो नालाय थ' जोंहा ओ एफा सानबाय थानांगौनि गोनांथि गैला आरो जोंहा ओ - गोसो जाबानो बे मैगं खौ जानबानो जेनेबा बारियावनो खानानै लाय दो आरोना थ' जोंहा सिन्था खालामबाय थानांगौनि खोथा गैला आरोना दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन बा समफोरबा मा जागोन नङा होमबा औ आ आरो दानि जुगावथ' जि जि बोथोराव जा मैगंखौ मोना बेखौबो नों ओ जोंना सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय जेनेबा दा बेखौबो बोथोराव मानि मैगंखौबो जोङो खालामनानै दानो हाबावग्रासो जाबाय नङा होमबा
औ नंगौ नों थाङा एखदम सैथो खोथा
औ बेफोरबो जाबाय मोनसे सोलोंथाइनि थाखाय आरोना जोंना जोबोद ओ गोदोनिफ्राय दसिमजों जों बेफोर बेफोरनि बेफोर सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जोंना जोबोरैनो जौगानानै जो फोरनिनो मोनसे मानगोन माने आबाद मावनायनायनि फ्रायबो जोंना मा होनगोन गोदोनि फ्रायायनो जेरै मावै मावै मावै फैनानै बिसोरो बुजिनानै बा गियान मोननानै बिसोरो जाबादि सोलोंनानै मोनबोनानै जोंखौ फोरोंफैनाय बायदि अ बिसोर मोनसे समाव जुदि बेफोरखौ बुजिनानै मावनो मावा मोनबा जुदि औ बिसोरनो मावजेना मोनबा जोंथ' मालाबाबो बिदि जौगाफैनाय नङामोन नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
बिसोरबो जाय जाय गोदो मानसिफोरा एसे सोलोंथायाव बुजिनो नाजानानै बा जौ गानो नाजानानै दंमोन ओ बिसोरो मुखु जादोंमोन सोलोंथाइखौ लानानैथ' बिसोरनि थाखायनो हालेवनायनिफ्राय जोंना ट्रेक्टर माबा आखाइजों ओ माइ गायनायनिफ्रायबो जोंना दा मेसिनजों माइ गायनाय फैबाय आरो थ' आं औ आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना आं बेखिनि खौनो मिन्थियो आरोना दा। जेरै गोदोनिफ्राय जोंना माबादि सोलाय फोरखो आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो।
औ जोबोद मोजांखौनो नां नाङा आंनो गुवारै बेखेवनानै होबाय। आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोनबाय दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानिजों गोदो जोंहा बिदि ट्रेक्टरफोर गैयामोन नालाय, जोंनि देहा देहायाबो गोबां खहा जायोमोन नङा होनबा नों
औ औ जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायोमोन।
औ दाथ' जोंनिया देहानिफ्रायबो जों बारा इसिबां खस्थ'बो मोनला, गोबां जोङो आजादिहायनो जोङो सायावनो सा जोङो खामानिखौ गासैनिबो बिथिङाव जोङो दा मावलाङो। गासैबो हाजोबो आरो दानो दा बेफोरबायदि खौ‌ जों नुबाय सोलोंथाइआबो जौगाबायना जौगाबाय आरो बिगियानारिफ्राबो ओ गोदान गोदान आरोंदाफोर दिहुननानै बेफोरबायदि जों सुबुं माहारिखौ ओ हेफाजाब होबाय आरो। बिदिनो
औ जोंना दा जोबोद सुबिदा मोननाय जाबाय आरो जेनबा ओम दा होमबा औ। दे नोंथां ‌। फमाय दोनथ'जागसिगोन नामा बेयावनो?
औ दे नोंथां।
औ औ औ दे गोजोन्थों।